खोनादों
औ खोनादों नोंथां
औ होमबला
औ होमबा जोंङो एसे सावरायलायनोसै नोंथां जोंनिनो बरफोरनि बा बर हारिनि जा मोनसे एंगारायै खान्थि बा संसारनि मोनसे खान्थि जेरै हाबा बे हाबानि बाग नो जोंङो एसे सावरायनोसै नोंथां
अ जागोन जागोन नोंथां जागोन
औ होनबा आं एसे गिबियावनो फोरमायग्रोनोसै नोंथां
औ
जोंङो ओ बरफोरनि गेजेराव हाबा बे हाबाया जाबाय संसारनि मोनसे माने एंगारनो ह बाहागो एबा खानथि जोङो बयबो बा ओ हौवा हिन्जाव जेरै जाय माने जायनि गेजेरजों जोङो जर ओ बा जुलि जायो बेखौनो जोङो हाबा होननानै मिथियो। थिग बदि बेबायदिनो औ जोंनि गेजेराव ओ हाबाया गोबां मोनद'ना मोनस्नि रोखोमनि दङ माने मोनद'ना मोनद' मोनस्नि बिदिनो बे बिसिबां रोखोमनि जोङो माने जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बिदि हाबाया जायो आरो ओ आं बेफोरखौ बेफोरखौ मख'नि आं जेनेबा जेरै जोङो हाबा गोलाव एबा खान्थि बायदियै जानाय हाबा, ओमफ्राय दोनखारनाय हाबा, ओ बेनि उनाव जोङो ओ गोरजिया हाबनाय हाबा, दं हखा हाबनाय हाबा, बेनि उनाव बोनानै लाबोनाय बा बोनानै खालामनाय हाबा बेफोरबायदि ओ हाबाया जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव दङ थिग बेनिनो ओ हाबा गोलाव एबा ओ बै हाबा गोलाव एबा मा होनोमोन बेखौ आं खान्थि बायदि जानाय बे हाबानि बाग गै आं एसे फोरमायनोसै आरो नोंथां। ओ गिबि गिबि गिबियावनो जोङो ओ सोरबा न'खराव जुदि ओ हाबा जानो गोनां बा हाबा जानायनि सम जानाय ओ सेंग्रा थायोब्ला बैनि नि थाखाय जर जुलि नायगिरनानै ओ बेजों गोरोबनाय ओ सिख्ला गोनां बा हाबा जानो गोनां सिख्लानि न'खराव थांनानै ओ जोङो ओ माने मा होनदो सोंहैयो बै सिख्लाखौ बे हिनजाव नायनो थांनाय समाव जोंहा फोथायनाय माखासे ओ फोथाय ओ फोथायनायफोर दं ओ जायखौ जोङो मोननो हायो ओ जेनेबा आगसिथिंनिफ्राय जुदि आगदाथिं ओ नेवलाय बारस'योब्ला जोङो माने गाज्रि एबा ओ खैफोद होनानै जोङो ओ साननानै लायो जों जुदि बै नाय हिजाव नायनो थांनाय समाव जि बिदि जायोब्ला। आ जुदि ओ जुदि आरो जोङो ओ बे हिनजाव नायनो थांनाय समाव जुदि अखा खोरोमोब्ला बेयो माने बै हिन्जावा माने रागा खरा जागोन होननानै जोङो फोथायो आरो ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जोङो ओ जुदि ओ आग आगदानिफ्राय आगसि बिथिं जिबौ बारसिब्ला अब्लाबो जोङो गाज्रि होननानै ओ फोथायो जोंनि ओ जोंनि बर'फोरा बांसिन माने ओ सानदेखौ बा रबिबारखौ जोङो मोजां सान होननानै बै सानखालि माने हिनजाव नायनो थाङोमोन बेबायदिनो जोङो हिनजाव नायनो थाङो। जेब्ला अब्लानिया जोङो बै हौ हिनजावलाहानि न'खराव मोनहैनायनि उनाव जोङो माने मोनसे बाथ्रा भाव दङ बे बाथ्रा भावनि गेजेरजों जोङो बे ओ खोथाखौ बेखेवग्रोयो आरो जों मा होनो मा थांखि बिसोरनि न'खराव थांदोंमोन। ओ बिखौ माने बे मोनसे बाथ्रा भाव दङ बे बाथ्रा भावनि गेजेरजों ओ बेखेवग्रोयो ओ जेरै ओ थुरि नुब्ला बाथि गारो ओ आमफाय मादिमोन बेयो नोंथां?
थुरि नुबोला बाथि गारो मोनसे बुंङो बुंनाय दं।
औ हिनजाव औ थुरि नुब्ला बाथि गारो हिन हिनजाव ओ औ बे बेनोखा ना नोंथां? थोरि नुब्ला बाथि गारो होननायानो औ। औ बेनि उनाव बेबायदिनो सावरायलायनाय जायो आरो। ओमफ्राय जोङो ओ बेबायदिनो जोङो ओमफ्राय उनाव फैनाय समाव जोङो बिसोरनि ओ बै हिनजावनि न'खराव जोङो उखुमाव आसान जरासे थेबनानै गारबोयो। अब्लाबो बेखौ जुदि बै हिनजावनि न'खरा सप्तासेनि गेजेराव बै हौवानि न'खराव फिरायफिनोब्ला अब्लानिया माने मा हाबानि थाखाय राजि नङा बेखौ माने फोथाय ओ साननानै लायो आरो। ओ मोनथियो जुदि ओ सप्ता मोनसेनि गेजे राव जुदि हैफिनाब्ला ओ हाबानि थाखाय रेडि जाबाय बा हाबा जानो थाखाय थियारि होननानै ओ साननानै उनावहा बिदिनो जोङो ओ थांबाय थांनानै ओ था-थारि ओ डेटफोरखौ जोंबा थारिखफोरखौ लानानै सानफोरखौ थि खालामनानै उनाव जोङो ओ खान्थि बायदि हाबा खालामनानै लानानै फैयो थिग बेबायदिनो जोङो हाबा गोलावखौ मोननो हायो आरो नोंथां। ओ बेनि उनाव ओ नोंथाङा बेबायदिनो ओ दोनखारनाय हाबानि बागै एसे मिथिगौ नामा? दोनखारनाय हाबा बा जोङो ओ ओ जेरै गोरजिया हाबनाय हाबा बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
अ था जोंनि जोंनिथिंथ' आं जोंनि गामि आरो ओनसोलनि साखाथि फाथिखौ आं नुबोनाय बायदिब्लाथ' नेमखान्थिखो ओ जोंनियाथ' गोदोनिफ्राय फालिबोनाय बायदिब्ला जोङो दोनखारनाय हाबा होनब्लाथ' जोंनिया ओ सोर गोदो गोदायथ' सोरखौबा बोनानै दर ज'बस्थि बोनानै लाबोनानै ओ हाबा खुंनायखौ जों नुयोमोन बे हाबा खुंनायाथ' हराव हाथासुनि हाथासुनि होनो बे हाथासुनिखौ खामनाय जायो आरो जर ज'बस्थि बोना लाबोनानै बेखो आरोबा आरो मोनसे दोनखारनाय होनबोलाथ' थ ओ जोंना आरो मोनसे जोंबो मोजां मो सेंग्रा सिख्ला ओ गोसो थोलायनानै मोजां मोनलायनानै ओ खारखोमा लांनाय। सेंग्रा सिख्लाया सेंग्रानि न'आव खारखोमा लांनाय। बेफायनो खार लांङोबोला जोङो बेयाव हाबा गोदोर ओ सोरबाफोर बिदिनो हाबा गेदेरनि नेमखान थि बायदि फालियो आरो सोरबाफोर ओ ह-हरावनो जों हाथासुनि फाथिनाय जायो आरो बे बे हाथासुनियाव हाबा हाबा गोदोर बायदिनो जायो बे हाथासुनियाव अ माने ओ सानजौफुआव जोङो बिखौ हाबाखौ दाना जोङो सानजौफुआव बे हराव बे हाथासुनिखौ दाननाय जायो आरो जोंथिं जेरै जोंनि ओ फुजारिफोर थागोन माबाफोरा थागोन गामिनि बोराइ बेन्थ'फोरा थागोन आरो बेखौ जों ओ हाथासुनिखौ रायजोनि सिङाव दा हाबा दानना होनाय जायो आरो जोङो बेफोरबायदिनो ओप बो बेफोरबायदि दा जोंनि जोंनि बिथिंथ' बांसिन दा बेखौनो दोनखारलांनाय हाबाखौनो जों बांसिन मोनजायो जों हाथासुनिखौ जोंनिखै सेंग्रा सिख्ला मो जां मोननाय गोबां बिदिनो हाथासुनि जायो आरो बे हाथासुनि जानाय उनाव आरो सिख्ला न'आव मोन से आरो मोनसे नेमखान्थि थाबा जों बेखौ आथिमंगल होनो जोङो। बेबो सेंग्राया ओ मोजां मोननानै ओ दोनखारलांनाय सिख्लाखौ हाथासुनि हाबा खालामनायनि उनाव जोङो सेंग्रानि न'खरनिफ्राय सिख्लानि न'खराव ओ गामिनि बोराइ बेन्थ'फोरखौ न'खरनि मानसिफोरखौ थिनहरनाय जायो सि ख्लानि न'आव थिनहरनानै बेहाय सिख्लानि न'आव आथिमंगलखौ माला खालामगोन बेनि ओ खालारखौ थि खालाम थि खालामहैनाय जायो आरो। बेबायदिनो थि खालाम नानै बे हिनजावनि न'आव जो सेंग्रा लाहा आथिमंगल सेफायनो थाङो आरो बे आथिमंगल सेफायनो थांनांगौ गा माखासे नेमखान्थि मानि होनो गोनां जायो जेरैबायदि ओ बिमायनो मान होननांगौ दाउ ओ दाव हो दावला दाव होननो नांगो मान बावनो नांगो लोगोसे बिखुन्जो फोरनो माबाफोरनो माने हौवा गोदाना मान‌ होनो नांगौ आरो। बेफोरबायदिनो आरो गोबां माखासे नोङो थालिर आरि फिथाइ सामथाइ लोगोसे जानाय मुवाफोरखौबो जों लाना थांनांगौ बेफोरखौ
औ ओ नोंथां ओ मोनसे ओ माबा सोंनो नागिर दोंमोन आं ओ जेनेबा बै ओ हाथासुनि खुंनाय बै हाथासुनि खुंनायाव ओ मोनसे जे खान्थि दङ जोंनियाव हाथायाव ओंखाम खुरनाय ओ‌ बे बेनि बागै एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
अ हाथायावथ' ओंखाम खुरनाय माने इखो जोंनिथिंथ' बारा हाहा बांसिन बिदि नुनो मोना जोंनियाथ' बे हाथासुनियाव खैना गोदान खा ओ ओंखाम संनानै जोंनि ओ माबाफोरनो यो गा-गावनि बेवयायफोरनो जाहाथे ओंखाम खुरना होयो गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ'फोरनो ओ अनला ओंख्रिदो दाउ संनानै बेखौ हाथासुलि हर-हरखालि होनो नांगौ आरो खैनाया खैनानि आखाइनि संनायखौ जायो आरो जोंनिथिं बे हाथा-हाथासुनि नेम ।
औ-औ बेयावनो नोंथा ओ माने ओ बे थिगानो। नोंसोनियाबो बिदि जायो खिन्थु। ओ माने गोबां ओ। गुबै नेम बायदियै जोंना मा खालामो-खालामो। बेयाव बे जानाय समाव जोङो माने बे राननानै होनाय। मुवाखौ बा ओंखाम ओंख्रिखौ जोङो हाथायाव लानानै रानो आरो माने दं। दंफांनि हाथा थायो। ओ दंफांनि। दंफांनि बे हाथायाव खुरनानै। जोङो राननानै होयो आरो। बेयो। बेनिखायनो जोङो। औ बैखौ माने हाथासुनि होननानै।
अ नंगौ-नंगौ नोंथां। जोंनिया गोदो नुयोमोन बेफोरबायदि आथिखालाव बेफोरखौ एसे खमिलांबाय माने नोंथां। बारा इदिखौ नुला जोंना बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ एसे। माने माबा गुरै खामबाय नेम-खानथिखो जाते हाथासुनियाव बे। खैना गोदाननि ओंखाम संनायखौ जागोन आरो सेंग्राफोरा लावखारफोरा मोनसे थोरसियावनो जायो। जाना बिबाजै गोदान। खो एदावो। आरो पुनि न'नि। ओंखाम संग्राखो सेफाय हैयो बेराखो। ओरैनो आरो फाल्थु-फाल्थुनो माबा खालामहैयो बिबाजै। एदावो आर' जेरै बिबाजै गोदानखो अ। अ बिबाजै गोदानखौ जेरै बुंनो थांबोला लाव-फान्थावनि माबा मालाफोर गानहोयो जोङो। एदाव-एदावो बिबाजै गोदानखो बे हाथाव सुनियाव बेफो। फोर नेमफोरा दंजोबो आरो जोंनि गोदोनिफ्राय दाबो सोलि- सोलिबायदों आरो बे नेमा जोंहाय। सुनियाव अ आर'। बे जों हाथासुनि जाखांनाय उनाव हुवानि उनाव आरो हिनजानाव आथिमंगला आथिमंगल दानो थांब्ला आथिमंगला हिनजाव न'आव गिदिर हाबा खुङो बेखौ बे सानावनो जायो बियो। आरो बेयावबो थांनांगौ। गोबां नेम-खानथि मानिनो गोनां जायो आरो हौवा गोदान। थांना बेयाव जेसेबां आलासि-जुलासि दङो गासैखौबो खुलुमनो गोनां जायो। मान बावनो गोनां जायो बेफोरबायदिनो सलियो आरो। हाबाफोरा बांसिनानो ओ होमबा नोंथां ओ जोंना समा जाबोबाय।
औ दे नोंथां दे ।
उ, दे नोंथां । होनबा दोनथ'नोसै ।